खोनादों
औ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो दिनै मोनसे टपिक लानानै सावरायनो सानदोंमोन
औ मा सावरायनोबा
औ स्कुल बा कलेजफोरनि लाइफनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ दे सावरायजागोन दे
ओ
दा औ दे बुंलाय
नोंथाङा स्कुल लाइफ बा कलेज लाइफनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ औ बुंजागोन दा फरायसालि गिबियावनो आङो फरायसालिखौ माने बे जोंनि स्कुल लाइफखौ बुंग्रोनोसै जेनेबा
औ
दा गिबियावथ' जोङो जोंनिया गोदोनि दिनावथ' क थाखो ख थाखो बेफोरबायदि गैयामोन होनब्ला थां
औ
दा बेफोरबायदियावथ' जोङो गिबियाव फरायग्रोनांबाय बेनि उनाव बेखौ पास जालाङोब्लासो से नै बेफोरबायदि मोनलाङो नङा होनब्ला नोंथां
औ औ
दाउ बेहाव बिदिनो जोंहा फरायनायनि माबाया जागायजेननो क' थाखोनिफ्राय बेबायदिनो ज जागायनानै जोंहा एसे एनै गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि फेल जानाय जायोब्लाथ' माने नोंखौ दानि बायदि हगार हरनाय गैया मानोे दानियाथ' ओरैनो हगार हरो नङा होमब्ला
औ औ औ औ हगार हरो ओं
उम दानियाथ' गोदोनियाथ' जोंनि समावथ' माने नों फेल जाबायबा नों फेल जाबायानो आरो बेनि उनाव आरो नोंखौ खौ माने कमप्रमाइस गैयामोन आरो सिगांनि समाव
औ
दा बेबायदिनो से नै थाम बेफोरबायदि फरायै फरायै जोंहा जि थाखोसिम जायो आरो बे जि थाखोसिमनो माने जोंनि स्कुल स्कुल माने समा बेखिनियाव जोबहैयो आरो बेनिफ्राय जोंहा सो जाबाय नङाब्ला
औ
दा जोंहा उन्दै समाव जोङो फरायसालिनियाव फरायफुनाय समाव जोङो उन्दै समाव गोबां माने जोङो दानि बायदि माने जोंनि गोदोनि समावथ' मबाइल मबाइल सबाइलबो गैयामोन नालाय
औ औ
माने जोंना माने लोगोफोरजों लोगोफोर ज' ज' गेलेनानै सोरहानिबा माने बारियाव थांनानै माने थाइजौ खान्थाल जाहैनाय दैज्लां बोथोर समाव माने गरम बोथोर समाव सोलायबा थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोरबायदि जाहैनाय बहाबा सोरानिबा बारियाव दाउ बासा नागिरहैनाय बेफोर ओमफ्राय बेफोरबायदिनो जोंहा माने बबबा फुख्रि दैमाफोर दङब्ला बेयाव सान सानफा गाहाम दुगैनाय बेफोरबायदि जोङो माने उन्दै समाव माने माने बेफोरबायदि माबाखौ मावदोंमोन आरो। दानियाथ' बेफोरबायदि गैया, दानि गथ'फोराथ' माने माबायाव मबेलावनो थाजोबो। गोदोनि समाव बे बाय बेफोरबायदिनो माने जोङो उन्दै समाव माने जोङो दाउ नागिरनाय मायबा जिब जुनार माने मैहुर खालामनाय बेफोरबायदि गोबां माने जोङो माबा खालामो मोन आरो एक्टिभिटिस बा जोङो जोंहा गोदोनि गथ'फोरा माने फरायसा माने उन्दै समावनो फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय समावनो माने बायदिसिना माने खामानिखौ रोंनानै था थायोमोन आरो जेरैबायदि जोंहा सानस्रिनाय बेफोरबायदि सानस्रिनायखौ माने गोदोनि समावनो माने जोङो माने उन्दै समावनो माने रोंखा राखा जा बोजोबनाय आरो। दा दानि माने गथ' फोराथ' बेफोरबायदि माने सानस्रिनाय बेफोरबायदि बहाबा फख्रियाव दुगैनाय बेफोरबायदि माबाखौ मोनानो, नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ।
दा बेफोरबायदिनो जोङो उन्दै समनिखौ बेफोरबायदिनो जोबोद माने गाजा गोमजायै माने हगार हरोमोन आरो बे माने गोदोनि समाव बारा एसां फरायनायनिबो एसेबां माने बेराद माने गोनां थि गैयामोन होननानै जोङो माने एसे बुंनो हायो आरो मानो होनना बुङोब्ला दानि बायदि माने कम्पिटिसन जुग गैयामोन होननानै जों सिगांनि समखौ बुंनो हायो। आरो नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ थारैनो।
थिग बेबायदिनो जोङो उन्दै समाव बिदिनो माने जोबोद गेलेनाय बै फिनिस गेलेनाय रेदि गेलेनाय बेफोरखौ मिथिगोना? ना नोंथाङा?
औ औ मिथियो नोंथां।
टेनिस गेलेनाय रेडि गेलेनायानो होन जोंहा गल्ला गेलेनाय होन नो बेफोरबायदि गोबां खेला गेलेयो, बाथा गेलेङा बेफोरबायदि गोबां खेलाफोरखौ जोङो उन्दै समाव गोबां गेलेबोनो मोनदों। बेफोरबायदिनो जोंनि फरायसा समा बेफोरबायदिनो बारग'लांदों आरो बेबायदिनो माने सानाव गोबां गेलेनायनि उनाव माने हराव फरायनो गोनाङाव गोबां सेन्थाव नानै माने बिमा बिफाजों बुजानो गोनां जालायनाय बेफोरबायदि समा माने जोंनिया गोदोनि समाव बारग' बारग' हरलांदोंमोन आरोना। नोंथां। दा बे बेफोरबायदिनो नोंथांनि जिउआवबो माने फरायसा समाव बेफोरबायदि मा मा माने गेलेनायानो होन मा मा माबै माने ओ खामानिफोरखौ मावबोदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थारैनो। औ गोदोनि इसकुल बा कलेजनि लाइफखौहाय बुंनो थाङोबा गोदोनि जु जुगावहाय दा जेरै ओ फरायनायाबो मोनसे बादायलायनायसो नङा होमबा
औ औ
ओ दानिया बादायलायनायसोमोन गोदोहाय बेफोरबायदि बादायलायनाय बा बेफोरबायदि ओ गैयामोन ओ खा बां खायफाया बेफोरबायदिनो स्कुलाव थाङो खायफाया बेफोरबायदिनो थांखायामोन गोदोहाय आरो दानि ओ दा गोदान मुगा बायदि गोदोहाय ओ खाथि खाथियावनो इस्कुल कलेज गैयामोन दानियासो गोबां गामि गामि इस्कुल थायो बा खाथि खालायावनो कलेज थायो
औ
आरो फारसेथिं नायोबा दानियाहाय जोङो मबाइल फनजोंनो फरायनोबो हायो बियो आरो अनलाइन क्लासबो लानो हायो नङा होमबा नोंथां औ ओ थिग बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि दिनावहाय बे बेफोरबायदिनो बारा इस्कुलफोरावबो ओ फोरोंगिरि गैयामोन बा बेफोरबायदि दा जेरै जोङो ओ सियारफोरनि सियार दा बेफोर टिबुल फोराव जोङो फरायनो मोनो लिरनो मोनो गोदो हाय बेफोरबायदि गैयामोन
औ औ औ बस्था लानानै फरायनो थांनायमोन नङा होनब्ला
औ औ जोङो न'निफ्रायनो बस्था लानानै थांखायोमोन आरो गोदोहाय दा जेरै जोङो बेग बा ओ गोदा गोबां ब्रेन्डफोरनि बेग लाना थाङो खायफा खायफाया जोङो बे बेफोरबायदि ओ बेगफोराव बारा लांनोनो मोनासै मानो होनोबा बेफोरबायदिनो मना बा ओ आखाइयावसो प्लास्टिकफोरावसो जोङो बिजाबखौ सोना लाङोमोन
औ औ
औ बेफोरबायदिनो जोङो फरायबोनो मोन्दों आरो बिनिफ्राय न'निफ्राय गांसे गांसे बस्था लांफा खानांगौमोन जेराव जोङो जिरायनो आरो बेयावनो लेखा दोननानै फरायनो
औ
आरो गोदोनियाहाय मोजांमोन जेराव जोङो इस्कुलाव थां थाङो बेयावहाय लोगोफोरजों ज'नो ओ फोरोंसालियावनो गेलेनो मोनोमोन जेब्ला ओ बार'थायावहाय ओ जिर'नि होयोमोन गेलेनो होयोमोन ओ दानियाथ' बेफोरबायदि गेलेनाय बा बेफोरबायदिखौ बांद्रायखौनो जोङो नुनो मोनला
औ औ माने आङो माने गोदोनि समाव माने हिनजावसा सुबुंफोरखौ फरायसाफोरखौ माने ओ रोजा समाव माने बायदिसिना गोखै जिराद जेरै थायसुरि होनो बैग्रि फिथाइ होनो बेफोरबायदि जानायखौ गोबां नुयोमोन नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि फरायसा समाव बेफोरबायदि जानाय हाबाखौ लादों खालामदोंमोन नामाय
औ औ ओ बेफोरबायदिनो
ओहोय ओ आइजो माहारियानो माने गोखै जानानै मोजां मोनो खोबबानो बेफोरबायदिनो थाइजौ जा ओ ओ नारें लिम्बु होनोना नोंथांमोना जोंनिखै नारें खाजिबो होनो लिम्बु बो होनो
औ औ
बेफोरखौ खोब जानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोदोहाय इस्कुल बा स्कुलफोराव लांनानै जलफि बेफोरखौ खोब जाहोयोमोन आरो
औ औ
औ दानियाथ' औ बुंनो हागोन नोंथां
ओ गोदोनि समावबो माने गोदोनि समाव माने बेफोरबायदिनो हौवासा हिन्जावसा ज' बेफोरबायदिनो जोङो बायदिसिना खेलाफोरखौ गेलेयोमोन आरोना जोङो जेरैबायदि जोङो रेडि खेलायानो होन बेफोरबायदिखौ जोङो माने जमा जमायै गेलेयोमोन आरोना नोंथां नोंथांमोनहाबो गेलेफेरदों ना
ओ आङो गेलेफेरदों औ दानियाथ' बेफोर खेला गोमालांबायानो
औ औ औ
ओदानि दानि गोदान मुगानि फरायसा बा फरायसुलिफोरा बेफोर खेलाखौ मिथिलानो
औ औ
जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मालाबाफोर नुयो आरो। बे बेफोरबायदिबो खेला दंमोन होननानै जोङो देखायनो हायो आरो।
औ औ।
दाथ' समाबो गोबाव जाबाय नोंथां।
औ औ थारैनो
औ दा बेखिनियावनो सावरायनायखौ लाखिथ'नोसै नामा
औ लाखिथ'नोसै नोंथां नोंथांजों इस्कुल बा कलेज नि लाइफनि ओ खोथा सावरायनायनि खोब गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय मोनदों
औ उनफोराव बेफोरबायदिनो सावरायफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां
औ दे गोजोन्थों हम